ना
औ खोनादों। अ जों दायो आंगो लोगोनि बायै रायज्लायगोन।
औ औ।
जों गासिबो मिथिखायो गाव जों गासैनिबो जिब'नाव बुहुत लोगो थायो जोङो मोनसे खामानि जोबबोला एबा फरायनायफोर जोबबोला जों गुबुन जायगाफोराव थाङोबा एबा जोंनि गामिफ्रावनो जों गुबुन गोबां गोदान गोदान लोगोफोर बानायो। बे लोगोफोरजों जमा जमा था थायो जमा जमा जायो। जेरावबो बेरायो फरायनायफोरावहाय अबावबा अबावबा थांनायफोराव गोबां लोगोफोरजों जों गो-गोबां गोबां जायगाफ्राव थां थांनो हायो बिथांमोना बुहुद खामानिफ्रावनो जोंखौ हेल्प खालामो ए बा जोंबो जोंनि लोगोफोरखौ हेल्प मोजां मोनो। नोंथांहा लोगो दं नामा बेफोरबायदि?
औ आंहा बेबायदि लोगो दङ। आंहा ओ जेब्ला आं फरायसालियाव फरायोमोन। अब्ला हा बिनिफ्रायनो आंगो लोगो दङ। ओ बे आ जोंनि जिउआ आंगो लोगोनि गोनांथि जायो मालाबा समाव जोंनि सुखु दुखुफोरखौ फोरमायनो थाखाय नांगौ जायो मानो होमब्ला सा हदायबो समाव जोङो माने गावनि बाथ्राफोरखौ बिमा-फिफानो माबानो हाया फोरमायनो हाया। त' बिनि थाखायनो आंगो लोगोनि जोंनि जिउआव गोनांथि आरो माने लोगोफोर थाबाला सुखु दुखुफोरावबो जोङो हेफाजाब मोनो। ओ जेरै जोंनि फरायनाय समाव जेब्ला जोंनो गुबुननि हेल्प खालामनाय जायो जुदि गाव गावनि आंगो लोगो थायोबाला जोङो माने सोंज्लायनानै बा सानैजों सावरायज्लायनायनि गेजेरजों जों फरायनायावबो हेफाजाब मोनो आरो
नंगौ नंगौ जों गासैनिबो जिबनाव लोगोनि नांगौथि। माबाफोर प्रब्लेम जायोबाला जों अराय सम गाव गावनि बिमा-फिफाखौ मोननो हाया गोजान जायगाखौ थाबायबायोबा। बेयावनो जों गाव गावनि लोगोफोरजोंहाय माबाफोर खैफोद आफोदफोर फैयोबा बिथांमोननिफ्राय हेल्प लानो हायो बिथांमोनजोंहाय। मानो होनबला जों अराय सम गाव गावनि जिबनाव गाव गावनि खामानिनि थाखाय बुहुद गोजान गोजान जायगायाव थांनांगौ जायो बिमा फाखौ सानफ्रामबो मोनबाय थाया बेफोराव बे-बे-बेफोरबायदि खामानिफोरावहाय बिदि बिमा-फिफानि रल एबा जोंनि गिदिरफोरनि एबा जोंनि गाइड हिसाबै जोंनि लोगोफोरा बुहुत खामानि होयो।
मोजां समाव गाज्रि समाव बिनिखायनो जों गासैनिबो जिबनाव आंगो लोगोनि बहुद गोनांथि।
औ आंबो सानो जिउआव जोंनि थाखाय आंगो लोगोनि गोनांथि। मानो होमब्ला जोंथ' हारसिङै थानो हाया जेब्ला लोगो थायोब्ला जोंहा माने बोलो फोराबो माने बाहाय माने जौगाखाङो आरो जेब्ला जोङो हारसिंनो जेरावखि थाङा मानो हारसिं थाब्ला जोंनि जिउआव माने गिनाय गिनाया मोनो जेब्ला नोंजों लोगोसे नोंनि आंगो लोगोआ दङ अब्ला जोंनियाव माने साहस होननाय बुस थुवा माने हायो आरो थ ओ बेखौनो आं सानो आंगो लोगोआ जोंनि थाखाय गोनां मानो होनोब्ला जों हर दायबो गाव गायनि न'खरनि सुबुंफोरखौ जोङो मोननो थाङा। जेब्ला गाव गावनि आंगो लोगो थायो अब्ला न'खरनिफोराबो फोथायनाय थायो। बेहा आंगो लोगो दोङो माबा मोनसे जाब्ला हेफाजाब होनायनिथ' ओ बेखायनो न'खरनिफोराबो इसां इमानै टेनसनाव थानांगौ इदि गोनांथिखो आं नुनो मोना आरो
नोंगौ।
आंगो लोगोखौबो सायख'नो थाखाय गोबां बेबायदिनो ओ टाइम नाङो। आरो एडजासट जानो गोनां जायो। मानोना गोबां बेबायदिनो मोजां लोगो फोरखौ मोननो थाङा। गाज्रि लोगोफोरखौल' ज' लोगो मोनो बेखायनो सम नाङो आरो मोजां लोगोफोरखौ लोगो मोननो, बेबायदि गावनि आंगो लोगो बनायनो। गावनि बाथ्रा रायज्लायनाय गावनि आखल आखु गासैखौबो गोरोबज्लायनो थाखै आंगो लोगो नागिरनायाबो माने जोंनो सम नांगौ जायो आरो।
नंगौ नोंथांनि बुंनाया औ जेब्लायबो समाव जों गासैबो मानसिफोरखौनो एबा गासैबो लोगो खौ जों जोंनि जि-जिबनाव लोगो मोननायफोरखौ गासैबो बे आंनि थाखाय मोजां लोगो जागोन बिदि नङा। सोरबा बायदिफ्रा मोजां
नङाबो जानो हागौ।
औ सोरबा बायदिफ्रा नोंखौ मोजां मोजाङै एप्रस खालामदों जानो हागौ, सोरबा बायदिफ्रा गाज्रि माबाफोर लानानै नोंनियाव फैदों जानो हागौ। बे बेनिखायनो जों गाव गावनो सांग्रां जानानै मोजां मोजां मोजां लोगोफोरखौ सायख' खनानै लानोबो रोंनांगौ गासैबो मोजां जाया। गासैबो मोजां जों-जोंनि जिबनावहाय मोजां लोगो थायोबा जों बहुद खामानियावनो हेल्प मोनो। मालाबा समाव जोंहा थाखा फैसा गैब्रबा जाबा लोगोफोरनिफ्राय जों मोनब्रबो।
औ। बेनो आरो, माने गोबां हेल्प फुल जायो। लोगो थाब्ला जिबनाव हेफाजाब मोनो आरो। सुखु दुखु गासैयावबो नोंनि गोनां गैयि गासैयावबो लोगो थाब्ला हेफाजाब मोनो। आरो बिदि लोगोफोर थायोब्ला जिबनाव मोजाङै आगान सुरलांनो हायो।
लोगोफोर थायोबा गोबां खामानिफोरखोनो जों जमा जमा माव-मावनो मोजां मावनो थाखाय मोजां जायो। हारसिं माब्लाबा समाव हारसिंफोर थानो हारसिंफोर मावनो बायो, खिन्थु लोगोफोर थायोबा जोंना बुहुत इन्टारेस खामानिफ्राव इन्टारेस नाङो ए बा माबाफोर जायोबोला खोन्थानो जायो आरो लोगोफोर थायोबोला।
जोंथ' फरायसालिफोरावबो आरो कलेज लाइफावबो गोबां लोगोफोर खौ लोगो मोनो। खिन्थु बे लोगोनि गेजेराव जोङो साबसिनखौसो जोङो बासिनानै लानांगोन। मानोना जोंनो लोगोफोरा मालाबा समाव गाज्रिखौबो फोरोङो थ' बेफोर गाज्रिनिफ्राय जोङो गावनो बु जिनानै गोजान जाना थानांगोन आरो। ओ नोंथाङा मायबा सोंनोबा सोंनो हागोन आंखौ।
नोंथांना उन्दैनिफ्रायनो सोरबाफोर बेस्ट फ्रेन्ड एबा बयनिफ्राय साबसिन आंगो लोगो दं दंबायबायो नामा? जायखि जा जायजों नोङो गासैबो नोंनि खोथाफोर दोनखुमायालासिनो खोन्थानो मोजां मोनो।
खोनायासै मा होनदोंमोन?
नोंथांहा उन्दैनिफ्रायनो सोरबाफोर एबा गामियाव बा बाहेराव सोरबाफोर इदि बेस्ट फ्रेन्ड बा आंगो लोगो दंबायबायो नामा जेजों नोङो गासैबो खोथा फोरखोनो खोन्थानो मोजां मोनो।
औ। ओ आंहा फरायसालि समाव आंहा सासे बेस्ट फ्रेन्ड दंमोन। जायनि नामा गितानजलि थ' बियो क्लास ओ एलेभेनावनो बियो बायदि बेमार जानानै बेस बुहुमनिफ्राय रुंसारि जानानै थांबाय। आरो आंहा गामियाव सासे बेस्ट फ्रेन्ड दङ जाया मिन्थिना नाम ओ बेबो दा गोजान जागायाव सोलोंथाइ लाहैगासिनो। फरायनानैथ' जोङो सानैदों फनावहा रायज्लायलायो आरो। जानबुंनि गेजेरजों जों सानैजों खबर लाज्लायो। आरो जेब्ला जोङो खृस्टमासावल' जोङो बेबायदि लोगो मोनज्लायो बोसोरसेयाव खनसेल'। ओ थ' आंनि बेस्ट फ्रेन्डदों आङो कलावनो रायलायो भिडिअ कल रायलायो बेबायदि आरो।
थ' जोङो उन्दैनिफ्रायनो क्लास नादचारिनिफ्रायनो जोङो बेदों बेस्ट फ्रेन्ड बाथ कलेज लाइफआव जोङो कलेज लाइफआव आङो माबादों आरो बियो बेलेगाव फरायदों आंबो बेलेगाव फरायदों खिन्थु इस्कुल लाइफआव जोङो सेममोन जों साथामा थ साथामनि गेजेराव जोहा सासेया गोमानानै थांबाय आरो।
गाव गावनि फरायनायनि थाखाय गोजान जानांबाय आरो।
औ फरायनायनि थाखाय जोंनि लोगोआ ओस जोंनि लोगोनि सोमोन्दोआ दङ बाथ माने जोङो जानबुंनि गेजेरजोंहा रिलेसन माने सोमोन्दोखौ जोङो लाख खिदों आरो। बेनो नोंथाङा सोरबा गावनि आंगो लोगो दङ ना?
दङ आंहा गामियावनो दङ खिन्थु दायो आङो आंनि फरायनायनि थाखै बाहेराव ओन्दैनिफ्रायनो थानांनायखाय इमानबो लोगो मोनज्लायलाया जेब्ला आङो फरायसालिनिफ्राय बन्द' मोननानै न'आव थाङो ओमबा जों लोगो मोनो। जों ओन्दैनिफ्रायनो सानैजोंहाय बुहुत मोजां लोगो।
औ
खिन्थु बिथाङा न'आव थायो बिथाङा न'निफ्रायनो फरायसालिखौ फोजोबदों खिन्थु आङो बाहेरायाव थानानै फरायनाय मानसिखाय गोबां बोसोराव खेबनै खेबथामफोरल' लोगो मोननाय जायो आरो जोङो दा अब्लाबो जोंबो जानबुंनि गेजेरजों मालाबा मालाबा खबर लालायनाय जायो दं। बिथाङा आंनो गामिनि बारै बुहुद खिन्थाहरो। मानो होनबोला जों मोनसे गामिनिनो नालाय गामि खा सोरबा माबा मोनसे जाबाय बायोबा बिथाङा आंनो खबर हरो।
औ
नोंथाङा दायो नोंनि लोगोजों थायो ना हारसिं थायो?
ओ आंथ' हारसिंसो थायो। बादांनि जाय आं बे कलेजाव फरायनानै लोगो बनायदों। ओ बिथांमोना हस्टेलावनो थायो। थ' बिसोरजोंबो आङो बिदि कलेजाव लोगो मोननाय जायो आरो डिउटिफोराव थांब्ला आरो लोगोसे ओ दिहै सान दिनै सानदे मोननाथ'। फ्रि मोनबोला बिसोरनि जुदि पारमिसन मोनोबोला आंनि रुमाव बिसोरो फैयो। बुंनो थाङोबा आङो रावखौबो बिदि आंगो लोगो बनायनानै लायाखै गासैजोंबो रायज्लायो आरो मानोना आंहा आंगो लोगो दंखायो। बेबो आं बायदि सेम फरायनो थांदों गोजानाव जेब्ला बेबो जोबना हायगोन आरो आंबो जोबगोन। बेनि उनावनोथ' जों सानैजों जोंनि आंगो लोगोआ ओ जाफिनगोन आरो। बेखायनो आं रावखौबो बेयाव आंगो लोगो बनायनानै लायाखै। माने बयजोंबो आङो रायज्लायो बयजोंबो मिलायनानै थायो आरो।
नोंगौ जिबनाव गासैखौबो आंगो लोगो होन्नानै गासै गासिबो लोगो जायो खिन्थु गासै-गासैखौबो जों आंगो लोगो होननानै बुंनो हाया मानोना सासे सानैयाल'सो जानो हायो नोंगौ नोंगौ नोंथांनि बुंनायाबो।
मानोना बे आंगो लोगोआ आंनि उन्दैनिफ्रायनो आंनि लोगोखा। बेखायनो जों सानैया मालाबाबो बेबो गोजानाव फरायहैदोंब्लाबो बियो बेहाबो रावबो आंगो लोगो गैया आंनो फोरमायो ओ थ' बेबो गासै जोंबो माने लोगो जायो रायज्लायो आरो। बेंखायनो आंहाबो बेयाव रावबो आंगो लोगो गैया। जेब्ला बे जोबनो हायगोन आंबो जोबगोन जों सानैजोंनो एखे ओ माने जोंनि आंगो लोगोखौ जोङो जागायजेनफिनगोन आरो।
दे होनबा जों दे नों आंगो लोगोनि रायलायनायखौ बेयावनो दोनथ'नोसै।
औ दे नोंथांजों रायज्लायनानै गोजोननाय मोनबाय गोजोन्थों।
आंबो जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथांजों रायलायनानै।